खोनाबायना
औ खोनादों नोंथां
ओ नोंथां ओ गिबियावनो मोनाबिलि समनि गोजान हामलायनायखौ जासिहरनाय जाबाय
नोथां सिमबो जासि हरनाय थाबाय
औ दा जोङो जोंनि बेफोरनि सायाव एसे सावरायनि औ दा आं नोनथांखौ गिबि गिबियावनो स हांग्रानि जोंनि न'खराव फिसिजानाय ओ जिउ गोनां दिम ओ मा ओ जों मा मा न'खराव जोङो जिउ गोनां जिबिब ओ माबायो ओ मा होनो बेखौ जिउ गोनां जिबि जोङो बानायनानै लायो बेखौ नोंथाङा एसेब फोरमायना हालाय जेनेबा फिसिनाय औ फिसिनाय
दा जों जोंनि न'खराव फिनानै लानाया जाबाय दङ गोबां दं जोंनि गेजेराव फिसिनायाथ अमा मोसौ दाउ थिग बेफोरबायदिनो आरो गोबां गोबां बायदि बायदि जो मुवाखौ जों फिनाय जायो मानो होमबा जोंनि न'खराव बेफोर बुस्थुखौबो नांगौ न'खराव थायोब्ला गोबां बुस्थु जिब जुनारा थाय ब्लासो जोंनि न'खरावबो जौगानाय एबा गाव गावनिखौ समाव मालाबा समाव गैया माबा मोनसे खैफोद आफोदाव मोसौ जा अमा जा बेफोर मोनसे बेफोर मोनसे दोनथुमना थानाय रां बे खौहाय जों बेसेन नाङैनो फानोब्ला नांगौ समाव जों बेखौ फाननानै जों रां रां बुथुमना लानो हायो एबा आरो मोनसे खामानियाव जों बाहायनानै लानो हायो आरो आं सानदों नोंथांनाव मोनसे मोनसे खोथा बेफोर बागै नोंथाङा गुवारै फोरमायना होबानो जाबाय जोंनि बर'नि गेजे जेराव माबादि माबादि लाबोब्ला जोंनि बर'नि गेजेराव जौगानाय एबा माबायदि थाङोब्ला आगान सुरलांनो हागोन बे फोरनि बागै नोंथाङा गुवारै फोरमायना होनो हागोन नामा?
आं आंनि गोसोआव आंनि मेलेमाव थानायखिनिखौ आं नोंथांनो एसे फोरमायना होनसै। जोङो जोंनि बर' समाजा जौगानो थाखाय जोंनो गिबि गिबियावनो जोंनो सोलोंथाइया जोबोर गोनांथिथार
औ नोंथां।
जोंनो सोलोंथाइखौ नांग्रोगौ बिनि उनाव जोंहा अनलायनाय फोथायलायनायखौ नांथारगौ। ओ आरो जोङो जौ जुवाखौ जोङो एसेब्लाबो जों खमायनो नांगोन नोंगौ जोंना जौ जुवाया जोंनि जोंनि जौआ सेरेबा जोंनिया जि आइ टेक मोनबाय जोंहा सोरखारजों जोंहा गनायथावना गनायजाथाव जाबाय जेनेबा जोंनिनो बियो आंगोनि बर'नि मोनसे लोंग्रा बेसाद होननानै जोंहा सखारजों गनाय जाबाय। थेवब्लाबो थेव ब्लाबो जोङो बेफोर लोंनाय ओ निसा बेसा द हिसाबै जों बेखौ मुलि बायदि बाहायोब्ला एसे मोजां जायो माने एसे एसेल' लोंनानै थायोब्ला एसे मोजां जायो। मानोना जोंहा लोंनायजोंनो गोबां न'खराव थेर बेथेर जालांनायखौ जों दिनै नुनो मोनो। माने बेफोरखौ लोंना नैनो जोङो न'खराव नांलाय खमलाय जालाङो। बेफोरबायदि जायो बिदा फंबायजोंनो नांलाय खमलाय जोङो सेरेबखौ ओ न'खराव जेनेबा गोनांथिनि थाखाय सावो जेनेबा फाननानै से रां मोनगोन होननानै खिन्थु जोंनिया मा जायो जों बे सेरेबखौ सावनानै जोङो फाननो जोंनि बर' मानसियानो बायो। माने जोंनि आंगो बिदा फंबायफ्रानो बायनानै बेखौ लोङो ओमफाय नांलाय खमलायबो जायो। जोंनि बिदा फंबायनि गेजेरावनो दा बैफोरनि थाखायनो जोङो बेफोरनि एसे गोजानाव थानानै एसे कन्ट्रल लानानै जोङो एसे नांगौ बिबांनि लोङालासिनो जेनेबा एसे एनै लोंनानै थायोब्ला जोंहा नांलाय खमलाया गोबां खम जायो आरो आरो जोंना समाज जौगानायाव ओ सोरनिबा खामानि मावनाय बेखौ नुनानै मेगन सानायखौ जों गाराथारनांगोन। मानोना नों माबा मोनसे खामानि मावनानै रां खामायबाय। बे रां खामायनायखौ गुबुुनना नुनानै मेगन सायो माने बेफोरबायदि मेगन सायोब्ला जोंहा सासे मानसि जौगानायाव गोबां हेंथा थायो आरो सोरबाया हमना ला माबा माबा मोनसे ओ फिसिनानै अमा बोरमा ओ बेफोरबायदिनो मोसौ फिसिनानै जोङो रां बुरजा मोनबाय। बेफोरखौ बेलेगा गुबुन गाज्रि नोजोर होनानै जेनेबा ओ बेफोर बिसोरनि जौगानाय नखरखौ जेनेबा एसे हेंथा होनाय बायदि खालामो आरो। दा बिदियाव जों सासे मानसि थ' जोङो ओ एसे लेखा गोरों बा रोंगौथि गोनां सुबुं खालामनो थाखाय जोङो सोलोंथाइ लानायाव एसे थुलुंगा होनांगौ। माने जोंनि समाजाव ओरैबायदि मानसि थायो गुबुननि जौगानायखौ जोंनि मानसिफ्रा नायनो हाया। एकदमबारे सोरबा माबा मोनसे लाइनजों फरायबाय सोरबा डक्टरानो फरायबाय सोरबा इन्जिनियारिंनो फरायबाय सोरबा उकिलानो फरायबाय बे फोर फरायनायखौ जोंनि समाज आव जेबा एसे सापर्ट होलायनांगौ आरो जेनेबा एसे नों फैसा थाखाजों नङाब्लाबो फिजिकेलि माने देहाजों जेनेबा आरो खुगानि रावजों जेनेबा बुंनानै गोजौसिमाव थिखांहरनायाव हेफाजाब होनांगौ। जोंनिया मा जायो सोरबाया ओजोङै ओरैया उकिल फरायबाय ओरैया डक्टर फरायबाय जोंहा मा मोननो बेफोरबायदि बुंनानै जोंहा बे ओ जौगानाय मानसिखौ जेनेबा डाउनाव लाबोफिननो जोंनि समाजाव नागिरो। बेनिखायनो जोङो गुबुननि मावनाय खामानिखौ हेंथा होनाङा। जेनेबा दा हमना ला नोंथाङा बेलेगाव गुबुनाव खामानि माव बाय रां मोनबाय बे रांखौ जेनेबा न'खराव माबा मोनसे खालामनो हरबाय माबा मोनसे खालामनायखौबो नुबाय होमबाना बेफोरखौनो जोंना मेगन गोबां मानसि दं आरो। बेफोरखौननो जोंनिया ओरै थै ओै थोरै खालामबाय ओरै थोरैया ओरै मावबाय बेफोरबायदि बुंसोलायनायखौ जोङो गारथारनांगोन आरो अब्लासो जोंनि मोनसे समाजा जौगानायाव थुलुंगा होगोन। दा बेनिखायनो जोंहा समाजाव जोंनो सोलों थाइ गोनां मानसि नांथारगौ। जेब्ला सोलों थाइ गोनां मानसि जायो। दा बै दुख' डक्टर उकिलानो हमना ला डक्टर सासे मोनबाय जोंनि जायगायाव बे डक्टरखौ जों जायगायाव मोननाय लोगो लोगोनो जोंहा गोबां सुबिदा। जोंनि जायगानिनो सासे डक्टर। सोरबा जोंनि नखरनि मानसियानो लोमजाबाय अब्लाना बियो गामिनि हिसाबै जोंनि मानसिफोरखौ बियो मोजाङै नायगोन। माने आंनिनो गामिनि मानसि बेफोरबायदि। आरो सोरबा डक मा सोरबा हमना ला उखिल जाबाय बे गामियाव माबा मोनसे केस' गोलैबाय होनबाना बे उकिलानो बे केसखौ माबा मोनसे एसे रां खम बिबां खालामनानैबाबो बियो जोंनि केसखौ गेलेना होनो हागोन बेफोरबायदि आरो इन्जिनियारिं जाबाय सोरबा इन्जिनियारिंआव सोरबा जोंहा न' बानायनो लागा जों इन्जिनियारिंखौ गोबां बेलेग बेलेगनि हमनो गोनां जायो होनबाना जोंनि जायगायावनो जुदि बेफोरबायदि मानसि मोनोब्ला
औ ।
जोङो होमबाना एसे रायलायनायनि गेजेरजों खम' बेसेनावनो जोङो खायसे खामानिखौ जों मावनो हायो आरो दा बेनि थाखायनो गामि ओनसोलनिफ्राय सासे सासे डक्टर ओंखारनांगौ सासे मास्टार ओंखारनांगौ सासे नार्स ओंखारनांगौ । सासे इन्जिनियारिं ओंखारनांगौ बेफोरबायदि ओंखारनांगौ अब्लाना जोंना गामिया जौगानायाव थाब नो एकदमबारे थाबैनो जों जौगाहोनो हानायाव मोनसे बिहोमा मोनो आरो जेनेबा
नंगौ नोंथां ।
औ । दा नोंथाङा जोंनि आ बर'
औ मा होन्दोंमोन नोंथाङा?
अ' ओ जोंनि समाजाव जेनेबा ओ गाननाय जोमनाय जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाया मा मा नोंथाङा एसे बुंना होनो हागोन नामा?
अ' हागोन नोंथां । जों जाबाय दाब बर' बर' हिसाबै दा जोंथ' गानो बेजों लोगोसे जों दा गामसा गानबाय बेजों लोगोसे जोंनि मोदोमाव थागोन आर'नाइ बेजों लोगोसे आर'नाइ हिनजावफोरा जाबाय ब्लाउस आरो दख'ना बेजों लोगोसे आर'नाइ । मानो होनोमबा जों गुबुन जायगायानो जा जोंनि जायगायानो जा आर'नाइ एबा गामसाखौ गानोब्ला जों बर' होननानै सिनायथि जागोन मानो होनोब्ला जों बर' रायज्लायगोन गुबुन जायगायाव थांगोन । जोंनि गुबुन गोबां गुब' गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जोंखौसो जोंखौ बर' एबा बड'लेण्डनि होननानै जोंखौ मिथिगोन अब्लासो जों गोबां रायजोनि मानसिफोरानो जोंखौ सिनायगोन एबा जोंखौबो एसे रिस्पेक्ट एसेबाबो होगोन मानो होनो ब्ला जों बे गुबुन जायगायाव थांगोन । एबा जों लंपेन्ट गाननानै बा मागोन बिदि होननानै थाबाय थाब्ला जोंनि समाजा जौगानाय नङा आरो जोंनो बर'आबो सिनायथि हिसाबै थानाय नङा बेनिखायनो जों गाननांगौ गामसा आरो गस्ला । बेखौ बि सोदोब गामसा आरो आर'नाइखौ माब्लाबा जों गारनो नाङा मानो होनबा जोंनो नांगौ बेखौ जायखौ जों हारिमु होननानै बुङो फोरजों लोगोसे बेनिखायनो जोङो आर'नाइ आरो गस्लाफोरखौ जों गाननो नांगौ गामसा हिनजावानो जा हिनजाव हौवायानो जा बे बेफोरजों लोगोसे जों जोंनो नांगौ जौगानाय बेनिखायनो जों बे गामसा आरो आर'नाइखौ जों गारनो नाङा। आरो बेजों लोगोसे गोबां नुबोनो हमदों गुबुन गुबुन गुबुन मानसिफोरासो जोंनि आर'नाइ आरो जोंनि बर' सुबुंफोराथ' लानो रोंला गोबां सुबुंफोरखौ नुबोगासिनो दं हारसा हग जोंनि ओरै बर'नि बागै बाहेर हेरानि मानसिफोर गोबां मानसियानो जोंनि बेफोरखौ लानो हमदों नाथाय जोंनि बर' बर'नि गेजेरावसो आर'ना एबा सोरबा फोर लानाय गुबुन गुबुन जायगायाव बेरायहैनो थांगोन मागोन जोंनि हबा बर'नि सिनायथि होनायानो गैला गैला नोंथां होमबा बेफोरनि बागै नोंथाङा फंनसो बुंनो हागोन
औ थारैनो सैथो जोंनिया बेयो गोबाङानो जोंना गुबुनाव दावबायनायाव माखासे प्रब्लेमा जायो बे नंखागौ जोंनिया बिदिनो जोंनिया हौवा माहारिफोरा्रा बांसिनानो जों गामसा गाननो हायि बायदि जायो गुबुनाव दावबायलाङोबा बेनो मोनसे माबाया जोङो रां लानायाव जोंहा गामसायाथ' जोंहा जेबा गैया नालाय पकेट गैया बेनि जाहोनाव जोंङो लं गोनां जायो थेवब्लाबो जों आर'नाइखौ लानो हायो। जोङो बिदिनो मबाइल लानानै नायाव फैसा लानायाव जोंहा गोबां खस्थ' जायो गामसा गानोब्ला बेनिखायनो लंपेंट गानो बे नों बेयो थांबाय अब्लाबो जोङो आर'नाइखौ गोदोनायाव लायोबा मोजां जायो आरो बिनि बागैबो जोंहा गुबुन गुबुन गोबां जायगायावनो गोसारबाय जोङो फारसे जों गोग्गानोबो लानांगौ फारसेखि जोङो लाजि थावनाबो जायो जोंना गोग्गाथावा बेनो जाहैबाय जोंनि आर'नाइखौ गुबुनफोरा गोबां मिथिबाय बर'नि आर'नाइ होननानै बिनिफ्राय बिथांमोना बो जोंनि हारिमुखौ मोजां मोननानै खायसेया आर'नाइखौ लायो बेयो गोबां गोग्गाथाव बाथ्रा खिन्थु आरो मोनसे लाजिथावना बाथ्राया बे खायसे मानसिया जेनेबा आर'नाइखौ एसामिस जा गुबुन हारिनि मानसियानो जा बिसोरो जोंनि गानग्रा बेसाद होननानै जोंनि गानग्रा जि होननानैसो खायसेया गुबुनाव पाब्लिस खालामो मानेफोर बुंफोर थियो आरो खिन्थु आर'नाइआदि जोंनि बर' हारिनि मोनसे मोनसे एकदम नं नं गुबै मोनसे एंगारनो हायै मोनसे आगजु जोंनि गानग्रा सि आरो बे आर'नाइया जोंनि बर'नि मुङावनो जोंहा बे आर'नाइखौ गोबां मोजाङै जोंहा दानाय एरखांनाय जायो। जाय आगरखौ जोङो फारौ मेगन होननानै बुङो। हाजो आगर होननानै बुङो दाउ बिदिनो दाउस्रि देलाय होननानै बुङो बिदिनो गोबां जोंहा आगर आगरनि मुं होनानै जोङो बै आर'नाइयाव होनाय जायो आरो
नंगौ नोंथां
जानो हागौ आंनि ओ नोंथांनि सोंनायखौ आं फिननाय होनो हाबाय, बेनि थाखाय आ आसा खालामो जों उन समाव मोजाङै सावरायबावनो हागोन, बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय नोंथां औ
रोजा रोजा साफाखथाबो गोसो गोरोनिफ्राय,